थां हेल' अ खोनाबाय ना नोंथां
औ खोनाबाय दे बुंनाय
हेलौ अ माब्रै दं नोंथां?
आंङो दा मोजाङैनो दंथ'यो
अ ओरैनो जेरावबोफोर बेरायहैयाखै नामा बे गरम बोथोरफोरावलाय?
ओहो थांथ'वाखै न'आवनो दोङो दासान्दि
अ ओ नोंसिनिथिं बोथोरफोरा मोजाङैनो दंना बिदिनो अखाफोर हागासिनो दा ना गरमा नांगौनि बारा जानानै दङ?
बोथोरा ओरैनो दहाय फुङाव एसे अखा हादोंमोन दा अखा गैथ'वा दा ओरैनो ओ गरमबो नंद्राया ओ गोजांद्रायाखैबो ओरै नरमेलाव मिडियामाव दोङो आरो
अ ओरैनो बिदुं बांलांनायाथ' बारानिफ्राय बारा जालांबाय नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव खामानि मावनोबो गोबां खस्थ' जायो ओमफ्राय आं नोंथांजों ओ माखासे आयदानि सायाव फंनैसो रायलायनो होननानै ओ नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथां ओ दान्दिसे सम होनो हागोनना आंनो?
औ हागोन रायलाय जागोन
औ थारमाने आङो दा नोंथांजों सावरायनो नागिर ओ नागिरनाया जाहैबाय बिदिनो मुवा बेसेद बेसादनि बेसेननि बांनाय ओ सिगां स समाव जोङो माबायदि थासारियाव मोनबोखो आरो दा जोङो नैबे थासारियाव ओ जोंनि मुवा बेसादनि दाम बारायनाया ओ नोंसिनि उ एबा जोंनि जायगा बिनि एसे फारागथि आरो गोदोनि आरो दानि मुवा बेसाद नि जा बांनाय नैबेनि एसे फारागथिनि बागै नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो फन खालामदोंमोन नोंथां सम होनो हागोन दा
औ औ औ हागोन सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिबा नोंथां आंनो नोङो जेनेबा नोंसिनि बे जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै ओ माबायाव मा होनो गाननाय जोमनायनि ओ बेनिफ्राय लानानै सोलिनाय थासारियाव माबाय मुवा बेसादनि बांदों बिनि बागै एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायलाय आंनो
उ जोंनि ओनसोलाव दा बुंनो थाङोब्ला बांसिन ओ बेसेन बांनाय बां बांदो होननानै बुङोबा जानाय लोंनाय मैगं थाइगंआव मैगं थाइगंखौ जोङो बेसेन बांना बांसिन बांनायखौ नुदों फारसेथिं गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बेसेन बांदों न' जेनेबा जिहेथु बर'फोरा ओ बर' आइजोफोरा ओ दख'ना गानो दख'ना लांगा दख'ना अग्रं दख'ना बेफोरबायदि गाननानै थायो नालाय दा बे गाननाय सि जोमनि बेसेनखौबो जोङो बांनाय नुनो मोनदों आरो जोङो नर्मेल नरमेलि होनोबा न'आव गामि गामि ओनसोलाव मैगं थाइगंखौ ओ बांसिन बेसेन बांनाय नुदों गोदो गोदाय आगोलो आगोलनि दिनाव एसेबां बांलनाय नुवाखैमोन आरो आङो बेां बांद्राय बेसेन बांनायनि जाहोनाबो जाहोन माने जाहोनानो जादों जिहेथु सुबुं अनजिमाया बांबाय गामि ओनसोलाव सुबुं अनजिमाफोरखौबो बांनाय नुबोनो मोनबाय जायनि जाहोनाव खायसे जायगाफोराव ओ सुबुंफोरा थाग्रा खुलि बानायनानै बा न' बां बानायनानै थानो हमबाय जायनि जाहोनाव खायसे आबादखौ मावनो थाखाय मैगं थाइगंनि आबादखौ मावनो थाखाय जागानि आंखालबो नुनो मोनदों आरो जागगानि आंखालखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव दिहुनथाया खम जादों नाथाय बायग्रानि अनजिमाया बांदों बायग्रानि अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जे मुवा बेसादा दिहुुनथा खम जानायनि जाहोनाव बेसेन ओ बेसादनि मैगं थाइगंनि बेसाद बेसादनि बेसेनखौ बां नाय नुनो मोनदों आरो बिदिनो जिदो जिसो जि जोमफोराबो दानायखौ होनो मोना औ
औ
गोनां ना दा मोजां मोजाङैनो खोनादों ना?
दोंंमोन दस औ औ खोनाबाय ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्लाों नों अब्ला बे जों गिबियावनो जोङो ओ ओंखाम दैयो नालाय दा माइरं बे माइरङाथ' जों हो
हेल'
हेल' औ नोंथां
अ खोना अ माथोआ एसे माने थादनाय बायदि खोनादोंमोन खोनादों ना?
औ
आं नोंथांनि रावखौ मोजां खोनायाखै
औ दा खोनाबाय दा खोनायाखै नोंथां?
औ दासो खालायबाय माने गेजेर गेजेर थाद'बाय थादों ओं
अ अ अ दा मोजां खोनादों दां नोंथां?
ओं मोजां खोनादो दे मोजां खोनादो
अ बेनो नोंथां आं बेसादनि बांलांनायनि बेलायाव बेनो ओ नोंथाङा जाबायदि बुंदों दहायो जे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो ओ जे मइेनलि जोंनि बिदिनो मुवा बेसाद नि बारायनाय बे ओ नांगौआ गोनांथिया बारा जानायाव दिहुनथाया खम जानायाव बारा जादों ओ बेनो जोंनि गुबै जाहोनखा जेनेबा दा बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंनि दाम बारायनाय जेनेबा दैबाना जानाय लोगो लोगो बेयाव जोंनि आबाद फोरा फसला खहा जायो नङा होमबा मैगं थाइगंनो जुदि ओ दै दै लोमनानै जुदि थैलाङोब्ला बि फिथाइ सामथायाइनो जुदि गैलाबाथ' बेयाव ओ बाहायग्राया ओरैजे बांसिन जानोसै बायग्राया बेयावनो मुवा बेसादनि दाम बा बारायनाया बेयाव बांलाङो मइेनलि ओ नोंथां बेजोंनो लोगोसे दहायो एसे ओ बिदिनो दानाय लुनाय बिदिनो गुबुन गुबुन जाग्रा मुवा बे जोङो मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लाङो नङा होमबा नोंथां बेवहाय थारमाने लांलाय लाबोलाय रोगा हाथायाव ओ जोंहा मा गोनां जायो दि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनोबा जोङो गारि लांगोन बे गारियाव जोंनो थाव नांगौ दा बे थाव नांगौ नालाय थावनि मोनसे बेसेन थायो ओ बे थावनि बेसेना बारायनाय लोगो लोगो दिनैहाय जोंनि मुवा बेसादनि बांनाया भारा जादों बेबो मोनसे आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सम आरो दानि सम बेखौ रुजुनानै नायोबा ओ दानि गोदोनि समावथ' जोङो ओरैबायदिबावोमोन जे उम मुवा बेसादखौ जोङो मुवा बेसादजोंनो सोलाय सोल' खालामनाय नै बे मोन
खालामो औ औ
गोदोनि समा जायखौ जों जोङो थार सिस ओ बिदों दे मुजों मुवा जों सोलायलायनाय जायो न आथिखालनि
औ
जोंनि ओ माबाया जा सायसल'आ मुवा ओ खालि रां रांजों जानाय नैबेखौ जोङो मोनदांनो मोनो ओ गोदोनि समाव जोङो नायनो थांला जोङो आबादफोराबो गोबां बिबांनि गोबां हाराव जायोमोन एबा एसेल' मावनानैनो जोङो गोबां बिबांनि मोनोमोन। जायनि जाउनाव जोङो ओ मुवा बेसाद लामा खममोन नाथाय दिनैनि थारिखाव
औ
रासायनारि हाजार बाहायाब्ला एबा गुबुन आरोंदामिन साइन्टिफिकेलि जुदि मावाब्ला बे आबादखौ जो मोजाङै मोननो नागिरा जाय जाउनाव जोंनि मुवा बेसादनि दाम बारायनाया बांदों होननानै आं आंनि नोजोरनिफ्राय बुंनो नाजागोन आरो ओरैनोथ' दा नोंथांमोननियाव बे ओ माइ गायो नङा होमबा माइ गायनायाव ओरैनो हाजिराफोरा बेसे बेसेसो थाङो खोन्थानो हागोन नोंथां?
औ हाजिराया दा माइ गायनायाव ओ जेहेथ' आइजोफोरासो गायो नालाय माइखौ माइ गायनाय हाजिराया बिदिनो ओंखाम जानाय गैयाबा ब्रैजौ ब्रैजौ लायो। आरो ओंखाम जानाय थाबाथाय इदिनो आरो हौवासाफोरनि हाजिराया आलदा जायो हौवासाफोरा ओंखाम माने ओंखाम जायोबा ब्रैजौ लायो। आरो ओंखाम जाया जायाबा जायालागिनो जायालासिनो मावोबाथाय ब्रैजौ बाजि लानायखौ नुनो मोनगासिनो हाजिरानि बेसेन आगोल आगोलनिफ्राय माने बांनाय नुनो मोनदों आरो। आरो बे हाजिरानि बेसेनखौबो बांनायनि ओ कारनखौ बुंनो थाङोबा जोङो रिजोनखौ बुंनो थाङोबा आथिखालाव गामि ओनसोल बे सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव दारिमिनफोराव खामानि मावनो थाङो नालाय बिनिखायनो गामि ओनसोलाव जिहेतु खामानि मावग्रा सुबुं गैया बेनि थाखायनो सुबुंनि आंखाल जायो। जायफोर माने सुबुंफ्रा खम जानायनि जाहोनाव बिसोरो माने ओ बिसोरखौ मावनो थाखाय बा उमुगा माने बेलेगा गुबुना माने जाय फै रांखौ बांसिन होनो हायो बिनियाव थांगोन बायदि बिदिनो माने ओ मा होनगोन इखो मोनसे बादायारि बाद बादायारि बायदि जाहैदों आरो माने हाजिरा ओरैबायदि जानानै फैदों आरो।
मावग्रानि अनजिमाया खम जानायावहा हाजिराफोरनि मुवाफोरनि बायनाय बे फोरबो जाबाय बिदिनो हाजिराफोरनि बारा माबायो बेसेनाबो बां
औ औ। हेल' खोनादों ना नोंथां? है नेटआनो गैला दानना होबाय आं।